हेलौ हेलौ औ नोंथां नोंथाङा मा खालामदों?
ओरैनोसो दङ नै नोंथां।
हेलौ
औ नोंलाय मा खालामदों?
औ आंबो ओरैनोसो दङ। नोंथांनाव दसे सम दङ नामा माने नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन। आं
जागोन दे नोंथां सावरायजागोन औ मा आयदामोन?
जेनेबा दाथ' जोंना दैलां बोथोर सोलिगासिनो ना
औ औ
आमफ्राय बे दैलां बोथोरनि सायाव नोंथाङा हेलौ हेल'
औ हेल' खोनादों।
औ बे दैज्लां बोथोरनि सायाव नोंथाङा माबा सावरायनो सानदों नामा माने बुंनो हागोन नामा आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
जागोन दे सावरायजागोन। माने दैज्लां बोथोर होननानै बुंबाथ' जेनेबा दैबाना जानायाथ' जेनेबा गोबां खहा लाबोयो मानसिफोरनि जेनेबा जिउ खांनायाव नङा होमबा? जेनेबा दै बान जों जोंहा मुलाम्फाबो जायो ओमफाय खहाबो जायो आरोना जुदि आं मुलाम्फानि बागै बुंनो थाङोबा जेनेबा दैबानानि
जेनेबा दैबानानि गेजेरजों जुदि जोंनि जायगायाव जेनेबा जाबोर जेनेबा नाङि बेसादफोर जेनेबा मैलाफोर ना जाबोरफोर थायोबा बेफोरखौ माने दै बाना सुस्रांजोबो आरोना
ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा द्रेस आफाय बिदिनो दैबाना
बिदिनो नानि बिबांफोराबो जेनेबा बारा जायो।
हादोबाव हेल'
औ हेलौ नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानो नामा दैेबानानि दैबानानि जेनेबा मुलाम्फानि बागै
थ' जाया बांसिनानो जेनेबा जोंहा खहाल' जायो आरोना दै बानायाव आंनि नुनायाव माने बांसिनानो जोंहा दैबाना जाब्ला खहा सो जायो माने मुलाम्फा जानायखौ नुनोनो मोना नंगौना नङा।
नंगौ नोंथां
औ जेनेबा बा जिब जुनारफोर थैयो सोरहाबा न' बां लोमसाव जानानै बुखारलांजायो आरो बिदिनो थांलाय फैलाय बिराद माने खहा जायो आरोना। जेनेबा नै दाखालि सिमेन्ट सापरियाव बांद्राय अखा हानानै दैबाना जानायजों माने दैया हेलौ
औ
औ औ जेनेबा दैया गोजौ थालायाव फैनानै दालाङानो बाहायस होबाय दा बेयावथ' सुबुंफोरा मुलाम्फा जायाखैना खहासो जादों। दों।
औ जेनेबा दैबानानि खहा होनोबा बेनो आरोना नोंथां जेनेबा दा जेनेबा दालां बायदिसिनाफ्राबो जेनेबा दैबाना जायोबा लोमनानै बायलांनाय
औ माने बुंनो थाङोब्ला थांलाय फैलायावबो हान्था मेला बेफोरावबो खहा ज जायो
औ आरो जेनेबा उम बिदिनो आबादफोरखौबो जेनेबा जुदि सोरबा मानसिफ्रा बिदिनो माइ बायदिसिना गायदोंबा बिदि दैबाना जायो बा बे माइफोरखौ बुखारलांजोबनाय जायो आरो ना माने खायफा मानसिफोरनि थाखायथ' खायफा आबाद मावनानै जायोना मानसिफोरा
नोंगौ उम नोंगौ
खहा जानानै फै आरो बेरा फारसेथिं बेनो मुलाम्फा होनना बुङोबा जेनेबा अबेबा जायगानिफ्राय हासार गासिबो दैबाना जानानै फैबाथ' बे बुखारबोजोबनानै हायाव माने हासार गोनां फुलुं गोनां
उम आरो अबेबानि सेवनानै थानाय मुवा बेसादफोर बेफोरफोरखौबो जेनेबा बुस्रां लांनानै साफा खालामोना
औ नंगौ
आरोबाव खहा होनोब्ला जेनेबा जिब जुनारफोराबो बिराद माने खहा जायो सुबुंफोराबो खहा जायो सुबुंफोरनि आबाद जिब जुनारफोरा जानो थाखाय थानो थाखाय बिराद खहा जायो
औ
औ
जेनेबा बिदिनो मानसिफोरनाबो गोबां खहा जाबाय
औ
न' बां थानो गैयि जानायनि जाहोनावनो जेनेबा मा होनोमोनलाय खायफा खायफा बिदि रांखान्थिनि बेलायावबो जेनेबा गोनां जाजोबाना रावबो थ' जायफोरा न' फोरा बायजालाङो बुखारलांजाङो बुखार लांजायो बिसोरा माने गोदान न' लुफिननो थाखायबो खस्थ' जायो आरो थ बिदियावनो जायहा माने
जाय माने उम
माने जायफोरा एसे गोरिब गोरिब मानसि जेने जेनेबा जायफोर एसे गोरिब मानसिखा बिसोर जेनेबा बिदिनो न' बां बायजायोबा आरो फिन बेखौ लुफिननांगौब बिसोरनि थाखाय सम नांगौ जायो आरो न'खौ लुफिननो थाखाय
उम उम
औ
आरोबाव माबाफोर मोनथियो नामा जेनेबा नै दैज्लां बोथोर जायोबा अखानि बिबाङा बारा जायोब्ला दैबाना जायो
औ
औ ओमफफ्राय दैबानाजोंथ' बिराद खहा जाखायो जेनेबा
औ
हा खुरखानाय दैज्लां बोथोराव नै बांसिनानो जेनेबा हा खुरखानाय जायो नंगौना नङा
नोंगौ नोंथां जेनेबा हा खुरखानानै खायफाया गावसिनि हायाबो माने लस जाजायो आरो दैयाव थांफानाय जायो जेनबा खायफाना जेनेबा दैनि खाथियाव जायो न'फोरा जेनेबा खायफानि हाया दैनि खाथियाव थायो होमबा बिदिनो दिनै एसे खुरखादाव गाबोन एसे खुरखादाव बिदिनो माने हाया जोबलांनाय जायो आरो खुरखानानै दैयाव थांजोबनाय बायदि जायो थ' बिदि गोबां खहा दङ दा बिदिनि थाखायनो जोङो बि दैबानाखौ होबथानो होननानै बुङोबा जोङो बिदि दैफोरनि खाथि खाथियावहाय जेनेबा जोङो बिदिनो अन्थाइ बलदार बि जाबनानै दोननांगौ आरो जाहाथे माने हाखौहाय खुरखालांनो हायि बादि
आरो बे नालाफोरखौ नालाफोराव जे मानसिफोरा दाखोर गारनानै दोनो बेफोरखौ गारालासे माने जों गावनो साननानै बेफोरखौ गारालासे नालाफोरखौ जेब्लायबो साफा दोननो दोननांगौ आरोना आं बिद सानो
औ नंगौ नोंथां थह बे माने जोंनि आखायावनो आरोना जों जे दाखोर दालाखौ साफा खालामनानै। दोनांगौ बेखौ माने जों मानसि फोराना ओ साखोन सिखोन लाखिनांगौ बेखौ साना। माने जे दैया दै जे गुबुंले जागोन दै दै। जेनेबा दाखो दाला थायोबा बेबायदिखौ मानसिफोरा साना माने इगनर सरि थारमाने बिसोरो माने नुनानैबो नुयै बदि जानानै थायो आरो। दा बेखौनो आं सानो मानसिफोरा बेफोरखौबो नोजो। जोर होनांगौ।
औ जुदि बेफोरखौ नोजोर होआलासे जों बेयावनो गारसोमबाय थायोब्ला जेनेबा दै थांना। नांगौ नालायाव गारोब्ला अखायथ' जेनेबा अबेजों बोहैलांनोना। ओंखायनो दैबाना जानानै थायो।
नंगौ नोंथां आरो जेनेबा दै बानानि थाखायनो जुदि लामाफोराबो जुदि बायसननानै होयोबा। बयनिबो थाखाय गोबां खहा जायो मानो होनोबा जुदि मोनसे दालां बार नानैसो नुवाखै जोंथ' अबेबा मोनसे फरायसालियाव थांनोबाबोथ' अबेबा जायगायाव दालां मोनसे बारनांगौ जानो हाग गौ दालां मोननै बारनांगौ जानो हागौ थ' बिदियाव जुदि दालांफ्रा बायनानै थायोबा मानसिफोराबो थांनो हाया जायो आरो। आरो हान्था मेलायावबो गोबां ओ फालांगिरिफोरा। मानि खस्थ' मोनो मानो होनोबा अब्बा जायगायाव थांनानै जुदि बियो मुवा बेसाद साद लायनांगौबा बेथ' लायनो हानाय नंङा जुदि बे अब्बा मुवा बेसाद फिसाखौ हाथायाव फानहैनांगौबा बे हाथायाव फानहैनो हानाय नंङा थ' बिदियाव गोबां खहा दंङ आरो।
होम आरो नै दैबाना जायोब्ला मानि जेनेबा बे लामाफोर गारिखा खारग्रा लामा बा जों थाबायग्रा लामाफ्रानो बेफोरबोथ' गाज्रि जाजोबो। खुरखाजोबो आरो बेफोरखौ बानायफिननांगौ मानि खस्थ' दं बहुद।
औ खस्थ' दं दा बिदियाव माने समबो लानाय जायो। दा बिदिनि थाखायनो माने दैबाना जानायनि सिगांनो बयबो मानसिफोरा सांग्रां जानांगौ आरो। रो दाखोर दालाफोरखौहाय ओ साफा खालामनांगौ।
उम
आरो जेनेबा बिदिनो दैमाफोरनि खाथियावहाय अन्थाइ बलदार जाबनानै दोननांगौ। जाहाथे हाखौ खुरखानो हाया।
औ
माने सिगांनिफ्रायनो बयबो थाग थियारि जानानै थानांगौ आरो। मानो होनोबा खायफ फा जायगायावथ' ओरैबायदि दैलाम लोमनानै होयो मानसिफोरा गावनि न'आवनो थानो हाया। न'सिंयावनो दै हाब
आरो नै सुबुंफोरनिबो मानि सुबुंफोराबो थैयो जिब जुनाराथ' जिब जुनार थैखायो आर आरो एम्फौ एनला गाैबो बुस्थुआनो थैयो आरोना‌।
होयो औ आरो जों गोबां खोनानो मोन नो दैबानानि थाखायनो अब्बा जायगायाव मानसिया जेनेबा गब'नानै थै दों बेबायदि होननायबो खोनायो बुखारलांजादों बिदि होननायबो।
दैबानो जायोब्ला जेनेबा जोंङो कारेन्टफोरखौबो गिनांगौ जायो मोब्लिब फोरखौ नंगौना नंङा जुदि मोब्लिबा जनानै थायोब्ला बियो जेनेबा दैयाव ज'नानै थाबाय होमबा सोरबा बेजों थाबायदोंबाथ' बियो थैखागोन।
फैगोन औ कारेन्ट सर्ट नांगोन नंगौ नोंथां। दा होमबा नोंथां नै जोंहा समाबो जाबायमोन। ओमफ्राय आंहा एसे खामानिबो दंङमोन ओंखायनो सानैजों एसे उनाव सावराय
औ जागोन दे नोंथां
औ जागोन नोंथां गोजोननाय थाबाय दे
औ दे दे गोजोन्थों